हेल' नोंथां
हेलौ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ ओ बिदिब्ला ओ जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
माबा औ नोंथां
औ ओ जोङो आबादनि सायाव सावरायदिनि
औ जागोन दे
खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो नोंथां
औ बिदिब्ला आंनो आवरायनोसै नामा
औ जागोन दे जागायदो नोंथांङा ।
औ आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोङो मोनथिखागौ जे मानसिया थांनानै थानो थाखाय बा जानो थाखाय जे बेसादखौ नांगौ बेखौ जोङो मोननो थाखाय बिनिफ्राय ओ जोङो माखासे हाबाफारिफोर मावनो गोनां जायो जायखौ जोङो आबाद मावनाय होननानै बुंनाय जायो । जायनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनो आरो बे फिथाइखौ जानानैनो जों थांनानै थानो हायो दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जोङो नुनो मोनो । ओ जिहेथु बर' हारियाव जोङो मेइनलि बुंनो थाङोब्ला माइनि आबाद मावनाय माइजों लोगोसेनो आरोबाव जानाय लोंनाय बिदिनो जाग्रा मैगंफोर बा जिखुनु आबाद थिलियावहाय आबाद गायनाय बेफोरखौनो जों आबाद मावनाय होनबा मिथिनो हायो जुनियायै आङो दा माइ आबाद मावनायनि सायावहाय एसे सावरायनो सानबाय नोंथां ।
जागोन सावजागोन नोंथां ।
दा माइ आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोङो माइ आबादा जोंनि बर' हारिजों गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो लोब्बा थाबोनाय मोनसे ओ आबाद जायखौ जोङो आबादल' होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन मानोना बियो जोंनि थांना थानाय मोनसे राहा बायदिमोन गोदोनिफ्राय साननानै नायोब्ला बियो उदै सुफुंनायल' नङा बेखौ फाननानै रां आरजिनाय आरो न'खर सोरजिनायजों लोगोसे गाव गावनि न'खरखौ जौगाखांहोनायाव मोनसे ओ गाहाय बिफाव लाग्रा बे माइ आबादा दा माइ आबादखौ जोङो मोनफ्रोमबो बर' गामियावनो फ्राय दुब्लिफोराव नायोब्ला गायनाय नुनो मोनो आरो आरो बे माइ आबादखौ मावनोब्ला थोजासे बिबांनि दैनि गोनांथि जायो । बेनिखायनो जाय ओनसोल ओनसोलावहाय बांसिन दै एबा थोजासे बिबांनि दै मोननाय जायो बे जायगाफ्राव माइ आबादखौ मावनाय जों नुनो मोनो आरो नोंथां । थिगबायदिनो बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ माबै मावो होनोब्ला जोङो माइ फिथाइ मोनफुंहैनायसिम मोनसे प्रसेस दङ' बे खौ आङो ओरैनो सा सायैनो नोंथांनो खोन्थालांदिनि
औ जागोननाय खोनाजागोन
औ नोंथां गिबियावनो जोङो माइखौहाय गायनायनि सिगां जोङो माइनि जे जोल लै बेगर बे माइनि जोलैखौ जोङो मोजां माइनि जोलैखौ जोङो नागिरनानै लानो गोनां जायो । आरो माइनि जोलै बे जोङो मोजांखौ मोनफुङोब्ला बेखौ बासिनानै लानानै जोङो गायनो थाखाय थियारि जायो । दे आरो साफ्रोमबो आबादारिफोरा माइनि जोलैखौ बासिनाया गोनांथार जायो मानोना माइनि जोलैया जुदि गाज्रि जायोब्ला माइनि फिथाइखौ मोजाङै मोनफुंनो हाया ए बे आबादनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो हाया । बेनिखायनो मोजां माइनि जोलै बासिनाया मोनसे गोनांथार होननानै आं सानो आरो आबादारिफ्राबो बेखौनो खालामो । दा माइनि जोलैखौ बासिखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो बबेबा मोनसे दुब्लिफ्राव बेहाय गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनानै लायो । हालेवनानै लानायाव दा गोबां रोखोमनि हालेवनायखौ जों नुयो जेरै सोरबााबा मोसौ जों हालौयो सोरबाफोरा ट्रेक्टरजों हालौयो गोदोनि दिनाव फ्राय ट्रेक्टर गैयि समावहाय जोङो मोसौजों हालेवनाय बे खौसो बांसिन नुयोमोन नाथाय आथिखालावहाय जौगालु मुगायाव समानै बा जौगानाय मुगाजों समानै आगान सुरफालांनो बा खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो थाखाय गोबां बिबांनि हाखौ हालेवनो थाखाय ट्रेक्टरखौ बाहायनायखौ जों आथिखालाव ओ गमामायैनो गोरलै सरासनस्रा नुनो मोनसै आरो।
औ औ।
बेबायदिनो हालेवखांनायनि उनाव ओ जेब्ला दुब्लिया मोजाङै मोनो अब्ला जों बेवहाय माइनि जोलैखौ फोनाय जायो। जेब्ला माइनि जोलैया बेबायदिनो नै एबा नै दान खावसे बेबायदि दान थांखांनायनि उनाव माइया जेब्ला जौवो बे खोथियाखौहाय जोङो एबा माइ जौनायखौनो खोथिया होनना बुङो नालाय बे खोथिया खौ जोङो बुयो आरो बिदिनो नै बा थाम दान बेनि गेजेरावहाय फुनाय जायो। फुनानै बेखौ गायस्लायनो थाखाय जोङो थाग थियारि जायो दा गायस्लायनायनि प्रसेस याव बुंनो थाङोब्ला मायखौ बा खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव जोंनो बबेबा मोनसे दुब्लिआव जि जा जायगायाव गायगोन बेवहाय थोजासे बिबांनि दै लानानै बेयाव हालेवनाय जायो बेबायदिनो हालेवग्लिनानै बावहाय माइखौ गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो। बेबायदिनो माइखौ गायनानै ओ बेबायदिनो ब्रै दान ब्रै दानसो थांखांनायनि उनाव माइआ जेब्ला रानानै देरनानै फिथाइ थाहैयो अब्ला बे फिथाइ थायनायनि उनाव माइ फिथाइया रायोब्ला बेखौहाय जोङो हानानै लानाय जायो आरो माइनि बिफांखौ। बेखौ माइ हानाय होननानै बुङो ओरैनो। माइ हानाय जेब्ला माइखौ हाखांनानै जोङो ओ बेखौ दुब्लिनिफ्राय लाबोनो गोनां जायो। अब्ला जों बेखौ बजा बजा खालामनानै रोगायो न'सिम सिम आरो रोगानानै बेखौ जोङो न'आव लाबोनानै मारा होनानै लाफैयो। मारा होननाय खान्थियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ माइ फिथाइखौ माइ नारानिफ्राय जु दा खालामनाय खान्थियावनो जोङो माय माइनारा होनाय बा माइनारा बो मा होनो बेखौ माइनारा होनाय मारा होनाय मारा औ माइ मारा होननाय बुंनाय जायो। माइ मारा होखांनानै माइआ जेब्ला माइ फिथाइया माइ नारानिफ्राय गुबुन गुबुन जायो होमबा जोङो माइ फिथाइखौहाय मोजाङै फोराननानै बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो उनावहाय जानो थाखाय। औ जेब्ला नों नांगौ जायो अब्ला जों बाख्रिनिफ्राय बरननानै बेखौ फोराननानै मिलाव हैैनानै जायो। बेबायदिनो जों माइरंखौ मोननो हायो आरो नोंथां। बे माइ आबाद मावनाय प्रसेसा बेनोमोन माइ मोनजासिम आं बेखौनो नोंथांनो फोरमायबाय। दा नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलाव जानाय जायखिजाया आबाद बा माबा मोनसे ओ आबाद नि खान्थिफोर बा आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ एसेखौ हागोन बाराखौ हानाय ओनथां आंबो।
दे जागोन नोंथां होमबा नोंबो एसे फंनैसो फोरमायना होदो।
आं जुखाम आबादखौनो बुंनोसै नामा नोंथां?
जायो नोंथां औ जागोन।
औ। जुखाम आबाद मावनांगौबाथ' जों गिबियावनो आबाद मावगोन जायगा बा आबादथिलिखौहाय सिगांग्रो फोसाबग्रोना लानांगोन आरो एवनायनि सिगां। बायदिसिना हाग्राफोर हाग्राफोर थागोन नालायथो।
औ नोंथां।
औ दानस्रि दानस्रा बाय सिकिसा खालामनानै सावदो बा इदिनो गारदो बिनि उनाव हालेवदो हाखौ इउ फुदों मानि आरो नोंथां दुफु दुफु एवनानै इदिनो एसे मोजां खामदों ओमफाय जोलैखौथ' थाखानानै जुदि बासिखनानै दोनखाबाय जोलैखौथ'। जेनोबा जुखाम बेगरखौ होनबाय आरो नोंथां मानि आं
औ औ औ नंगौ नोंथां
दाम गोसा बाहैदो सारदो आरो माने बेखौ ऐवनाया जाबाथाइ आरो ना नोंथां औ बिनि उनावनो सबथासे सबथानै सामावनो बे खिलिसिगोन आरो नोंथां बै जुखाम बेगरनिफ्राय मा होनो बेखौ खिलि ओंखारबोसिगोन आरो गाजा।
औ नोंथां आतचा
औ बेयाव एसे सम लायो मानि फिथाइ मोननो बा बिबार बारानायसिम आरो देरनांगौ जायो नालाय नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां
उम मास मोनथाम मोनब्रैसो जानो आरो मोननैसो जायो फिक्स बुंनो हाया माने नोंथां। ओ थ' फिथाय थायबाइ खादो नों बेखौ गाव फानोबाथ' एसे खम गोलैयो माने कमबेसेनाव फाननो हायो माने थ' गुबुना माने बायग्रा एसे बांसिन जायो माने बे बेलेग बेलेग माबा माथो ओरैनो फानबाथ' थाइबाफोर आरो गथाफोर फानबाथ' ओरैनो गोथांआव फानबा बा दस थाखा ओ थाइसेयाव
औ
ओ नोङो सावनानै बि बे सावनानै फाननाय जायोना बेयोथ एसे दाम जालायबाय आरो नोंथां
औ बहाय दामा एसे बारा जानोसै सावनायखाय
औ आरो फुबकन बानायबा बांसिन दाम जासिनबाय आरो नोंथां। फुबकन होनो दा बे फुबकन
ओ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ नंगौ फुबकना औ नोंगौ नोंगौ
औ थ बिदिनो खौथ फिथाइ राबा खादो नों गावनो फानोबाथ फाननो हासिगोन आरो नों औ हाथायाव लांनानै सावनानै फानबा एसे दालाम बेसेन गोसा मोनो आरो पुबकनखोथ बानायनो हाखाला जाहैबाय
औ नंगौ
मिचिन गैयाबा
औ नोंथां
सावनानै फानोबा एसे मुलाम्फा जाबावसिगोन आरो आरो इदिनो फानाबाथ मा होनो बिदि गोथां फानबाथ एसे मुलामफा बांसिननिफ्राय खम लाागोन आरो एसेसो
नंगौ नोंथां नंगौ
दा जेरै दोनफिननोबो हाबाय बेखौनो इदिनो बेनो आरो जुखाम आबाद मावनायआ नोंथां
औ ए थिगानो जादों नोंथां बिदिब्ला नोंथांआ जु नोंथाङा आबाद मावनायनि सायाव बुंबाय थारैनो नों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिजों बे एखे आदबजोंनो बे जुखामनि आबादखौ मावनाय जायो। बेबायदिनो गोबां आबादफोरबो जोंनि एरियाआवहाय मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बेसर आबाद आरबाव फाथोनि आबाद नोंथां मोनिजोंबो बेसर आरो फाथो आबादखौ मावनाय नुयो नामा? औ ओरैनो औ बयबो मावो ना साफा सानैयाल मावो ओरैनो नोंथां?
बयबोथ' मावा एसेखौ मावो आरो माने माखासे बुरजा मावो माखासे ओरैनो आरो न'आव ओरैनो। थाव फेरला फेरलि बा फाननानै जानो मावो आरो।
औ माने न'आव सोलिनो आन हाथाय एसे मावबाय माखासेबो एसे हायोबा फाननाय बेबायदि आरो ना औ। जोंनिजोंबो बिदिनो आरोबाव बिनि अनगायैबो जोंनिजों ओरै दालि आबादखौबो मावनाय नुयो दालि। ओमफ्राय सबायइ सबायाइखौहाय हायाव फैयो बे हानि सबाइआ बे आबाद खौबो मावनाय नुयो आरो गोबां मानसिफोरा मावो फ्राय दालिखौहाय खम मानसिफोरा मावो आरो। ओमफ्राय सबायखौहाय बांसिन मान फिसा मावनाय जोंनियाव नुनो मोनो ओरै माइ हा बोखांनाय लोगो लोगो दुब्लिया खालि थायोना बे खालि थानाय समावनो खेबसेनो खनै खनथामसो हालेवनानै लायो बांद्रायबो हालोवा फार्स्ट सोरबा सोरबा खनै गामल' हा हालेवो हालेवनानै लानानै बावहाय डाइरेक्ट बे ओ सबाय हानि सबाइखौहाय सारलानानै होरियो हायाव। बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौ मावनाय नुयो आरो नोंथां जोंनि एरियायाव।
औ औ जोंनावबो बिदिनो आरो दालिखौथ' मावा जोंनाव नोंथां सबाय सबाय सिबिं बेसर खौ मावो आरो। दालिखौ मावनाय नुवाखै माने आं जोंनि एरियायावहाय।
आच्छा।
बिदिनो बुटफोरखौ मावो आरो बुट सबाइ। बेसर सिबिं। तरमुस बायदिखौ मावो आरो औ बुंदो।
थाइमआबो जाबायमोन जोंना नै दा नोंथांजों रायलायनानै गोबां आबा आबादनि सायाव मोनन्थिनो मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांखौ गोजोननाय जासि नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर ओ बिदिबा दोन दोनथनोसै नोंथां दे नोंथां